हेल'
अ हेल' नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
आंथ' दा ओरैनो दं नोंथां न'आवनो
औ औ नोंथांनिसिम आङो फंसे बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला आंनो दसे सम फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां मा सोंथि मोनबा
औ औ सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा सोलोंथाइ अ माबा दावबायनाय दावबायनाय दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
उ दावबायनायनि बागैथ' बुंनो थांबा नोंथां
औ
दावबायनाया माने जोंनि सुबुंफोरनि माने मा होनगोन मोनसे मे सब बयहाबो मोनसे मोनसे गोसो थायोथ' दावबायनायनि
औ नंगौ नोंथां ।
बयाबो मोनसे गोसो जानाय थायो सोरबा गोसो जाया ।
औ औ
बिदिनो आरो नोंथां मा होनबावनो नोंथांनि बायदि मा जाथावना
औ ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायोआनो ओ गासैबो सुबुङानो नो जेरैबायदि ओ दावबायनानै मोजां मोन मोनो होननानै बुंजायो जोङो जेनेबा औ औ गासैबो सुबुङानो दाब दाब जायगानि बारहावाफोरखौ मोनथिनानै बा दाब दाब जायगायाव बेरायहैनानै मोजां मोनो औ खायफा खायफा सुबुङा रिसार्स बा बेफोरबायदि उ गोसोखांथि बा नेरसोनथिखौ माबानो थाखाय बेफोरबायदिनि थाखाय दावबायहैयो । नाथाय खायफा खायफा सुबुङा ए ऐसे जेनेबा सम लानानै गावनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनोनो थाखायबो दावबायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नङा होनबा नोंथां ।
औ नोंथां आरो दावबायनायजों लोगोसे जों खायफा खायफा सोलोंथाइखौबो मोननो थाङो जेनेबा किसुमान मोनथियै मुवाफोरखौबो मोनथिनो मोननाय जायो। थां ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना गोदान गोदान गियान सोनो हायो
औ नंगौ नोंथां बेबायदि ओ दावबायनायनि जोङो नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला जेनेबा ओ रोंगौथि बा गोदान गोदान गियान मोननो हायो । जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गुबुन हादरावनो दावबायहैबाय दावबायैनायनि नि दावबायहैनायाव जोङो बे हादोरनि जेनेबा ओ जोङो बे हादर वहाय माबादिहाय जेनेबा रायजो जायो बे हादोरनि थानाय सुबुंफोरनि जेनेबा ओ आखा आसार खान्थिफोरा माबोरैहाय जोङो बेफोरखौबो जोङो मोनथियो नङा होम्बा नोंथां औ आरो लोगोसेनो बारहावा थासारि बेफोरखौबो जों मोनथियो
औ
गोबां जों बेलेग हादरफोरनिफ्रायबो बेफोरबायदि गोबां जोंनो रोंगौथि मोननो हायो बेफोरनि बारहावाफोरनि बागै मोनथिनानैबो आरो जोंनि जोंनि जायगायाव आवबो सरासनस्रा बिदिनो जोंनि खाथि खालानि जायगायावबो दावबाय थावना बेफोरबायदि बायदिसिना जायगा दं नङा होमबा नोंथां ।
औ नोंथां ।
औ बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो बेरायहैयो जेरै बायदिहाय जेनेबा ओ जोङो औ नंगौ नोंथां जेनेबा जोङो जोंनि बड'लेण्डआवबो बा जोंनि बे सरासनस्रा खाथि खालानि जायगायावनो होननानै बुङो जेनेबा ओ बायदिसिना जोङो दारागाव सुकि बेफोरबायदि बायदिसिना । हाजो हालाबा ओम बे- फोरबायदि दैमा सेरफोरावथ' जोङो ओ गरम बो- थोरबादि जोङो गरम बोथोरनि बोथोरावहाय जोङो दावबाय- थांखायोआनो नङा होम्बा नोंथां औ जोङो लोगो फोरदों बेफोरबायदिनो जमा जानानै जोङो बेफोरबायदि जायगाफोराव जोङो दावबायो दावबायहैयोबा दसे जोंङो गोजोननायखौ लानो थाङो दिनै बर'फोरनि औ औ बर'फोरनि जोङो जानाय बुस्थु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो अमा बेदरखौनो होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदि जों बेफोरबायदि बायदिसिना बेदर बा ओ बेफोरबायदिजों लांनानैबो जोङो मायबा मायबि बेफोरबायदि संना लांनानैबो जोङो फेमिलिजोंबो ज' जाहैनो हायो बा लोगोफोरजोंबो ज' जाहैनो हायो
औ औ बिदिनो ओ सोरखारि साख्रि मावनायफोरा गभारनमेन्ट जब मावनाय फोरा थ' जेनेबा ओ सानदेखालि रबिबारावसो टाइम मोनो नालाय जिहेथु गावनि एसे खर'नि माबाखौ मा होनगोन इखो स्ट्रेसखो माने होखारनो थाख एसे बिदि दावबायनो थांनाय जायो मानाय जायो आरो दानि माने आथिखालनि दिनफोराव आरो बांसिन बेबायदिया सोलिदो
औ नंगौ नोंथां माने गाससिबो सु- बुङानो गासैबो टाइमाव सम मोना नालाय बेखायनो सम मोननाय टाइमाव बेरायनानै लानांगौ आरो दसे खमाय एसेबां खामानि मावथाब बाय थानायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा नङा होमा नोंथां एसे एनै जोङो बेरायनानै गोसोखौबो गोजोनग्लाय होनांगोन बा बेयाव जोंनि माइन्द फोराबो । मोजां थायो साननाय हनायफोराबो जोंनिया ए से मोजां जायो जुदि जों बेरायहैबाय थायोब्ला बा लोगोफोरजों जोङो गाव नि साननाय हनायखौ बेफोरबायदि फोरमायलायोब्ला नङा होमबा नोंथां । औ नोंथाङाबो माबे माबे जायगायाव बेरायहैनो मोनखो नोंथां?
आंथ जोंनि ओ मा होनगोन नोंथां आसामावनो आरो आं गुबुन जायगायाव बेरायफेराखै आसामनि बाहेराव माने
औ औ नोंथां जोंनि आसामावनो औ जोंनि आसामावनो मेरला बेफोरबायदिनो बायदिसिना जायगा दं नङा होमबा नोंथां नायथावना नायथावना औ
औ नंदा जोंनि आसामनि नर्थ इस्ट किं दा गोदानै ओंखारनाय आसामनि जोंनि हाइ स्पिक दुमजांखौथ' नोंथाङा सिनायखायो जानांगौ मिथिखायो जानांगौ औ नोंथां बेफोरबो जोंनि बहुत आसामनि थाखाय जोबोद मोजां माने समायना जागा आरो ना नोंथाङाबो सम मोनबा माब्लाबा थांनानै नायदो नोंथां
औ नंगौ जोंनि सुबुंफोरानो बेफोरबायदि बायदिसिना औ गोबां दं औ जेरैहाय औ बुंनो थाङोब्ला मानास हाग्रामा बेफोरावथ' जोंनि आसामावनो दोङो नङा होमबा नोंथां औ बेफोराव थांबाबो जोङो औ औ औ औ गोबां ओं जोङो बेफोरबायदि उम बा जिब जुनार बा बेफोरबायदि नुनो मोनो आरो जोङो बेफोरबायदिल' जेनेबा मिथिंगायारिल' बेफोरबायदि जायगा नङा । जोङो जेरै जोंनि बायखोन्दा नेरसोनथि बा बेफोरखौ दोन्थुमनाय जायगा बा बेफोरावबो जोङो बेरायहैनो हायो बा जोङो सिरियाखाना बा साइन्स मिउजियाम बे
औ बिदिबो औ नोंथां। आरो जोंनि एकदम मुंदांखा मा होनगोन बेखौ जों नि माने जोंनि आसामनि सम फद माने माने जोंनि इफोरो जाहैबाय बेफोरखौबो नायनो थांनांगौ जायो नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ। औ औ औ साहा बागानाथ' जोंनि आसामनि औ मुंदांखा होननानै मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरावबो बेरायहैनो हायो औ।
बेफोरखौबो नायनानै मानसिया मोनसे उम माने मा होनगोन गियान लानो हायो गोसो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ। आरो बायदिसिना लिरगिरि बा खन्थाइ बा रायथाइ बेफोरबायदि लिरगिरि बिथांमोनाथ' बेरायगासिनो थायो नङा होमबा नों थां? बिसोरो बेफोरबायदि बेरायनानैनो गोदान गोदान जेनेबा गावसोरनि खन्थाइ बा रायथाइाव सोनो थाखाय आइदिया मोनोबा सोलो मोनो नङा होमबा नोंथां? उम। बेफोरदिनो बायदिसिना दावबायनो हाथाव जेनेबा जायगा दङ जोंनिया आसामावबो। बहुदानो दोङो जोङो दाहासिमानलागै नुजोबाखैयानो नङा होमबा नोंथां? इयुनाव जोङो सम मोनोब्लाथाय औ बेरायहैगोन नोंथाङाबो सम मोनोब्ला थाय बेरायहैनो हागोन।
औ। बेरायनांगौ मानसिया बेरायनांगौ एसे बेरायबासो एसे औ नोंथां। बेरायबासो एसे मानसि नि माने ओ स्ट्रस माने थेनसन जेखौ बुङो थेनसन एफोरो खारो।
औ नंगौ नोंथां।
मेन्टेल हेल्था मोजां थायो। बेनि थाखायनो मानसिया जि दावबायनांगौ बेरायनांगौ बेनो आरो नोंथां आ आथिखालनि मानसिफोरा बेफोरखौ मिथिखायो माने बे रायनाय मानाय बेफोरखौ माने
औ। आरो खायफा सुबुंनियाव बेफोरबायदि बेरायहैनो थाखायबो रां रांनिबो गोनांथि जायो नङा होम बा नोंथां औ बेखायनो जोङो थानाय समावहाय जेनेबा बिदिनो खाथि खालानि जायगाफोरावबाबो एसे एनै बेरायहैनांगौ आरो।
औ नोंथां खाथि खालानि
औ।
नोंथाङाथ' होनबा नोंथाङा बबे बबेयाव ओरैनो बेरायनो मोनखो जोंनि खाथि खालाफोरावनो
औ औ औ बेरायहैनायाथ' आङो जेनेबा जोंनि खाथि खालानि जायगाफोराव एसे बेरायफ्रामबाय जेरैबायदिहाय जोंनियाव दारागाव, सु खि बेफोराव थांखांबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि खाथि खालानि जेनेबा पार्क बा बेफोरबायदि बेफोराव जों थांबाय आरो जेरैहाय जों खाथियावनो दासो नङा होमबा माउसि पार्क ओंखारबाय बा जोहोलावफुरि बेफोराव औ बेफोराव थांबाय आरो बारा एसेबां गोजानाव थाङा खै गोजानावनो थाङाखै माने आगोलो जोंनियावहाय ओ स्कुलनिफ्राय बेफोरबायदि जायगा बेरायनो लाङोमोन ना? गरम बन्द'फ्राव बा जानुवारि बा फेब्रु औ औ बे फोरबायदियावहाय जोङो सिरियाखाना बा साइन्स मिउजियाम बे बेफोरबायदि गुवाहाटियाव थानाय बायदिसिना बेफोरखौ जोङो नायहोनो मोनदोंमोन आरो ओं औ।
पाथ ओमफाय बै मा होनो चित्रलेखानि बे माबाया। अग्निगर।
औ नोंथां नंगौ औ हाज' आरो हाज'खौ मिथिगोना न थाङा औ हाज' कवाम्का बेफोरावबो औ फ्रावबो बेरायहैदों आरो जोङो।
गै दाथ' नोंथां दाख्लैसो जानानै थांबाय जोंना गुवाहाट टियाव कामाय्खा मन्दिराव।
औ नंगौ नोंथां औ औ नोंथां।
बेयावबो थांफेरनो मोनाखै नोंथां।
मल औ सम आरो बोथोर लानानै थांगोन आंबो ए एबार बोसोराव बाहाय। थांनायानो जादिया आंनिया थांगोन थांगोन नों साननानै थाबाय थायो गोसोआव नाथाय थांनाय जाया सम आरो बेफोरबायदि। एसे रांनिबो गोनांथि जायो नालाय नङा होमबानोंथां औ जोंनिफ्राय एसे। एसे गोजान जायहैयो नालाय।
औ आरो बिदिल' नङा बायदिसिना माने गोदोर गोदिर मा होनगोन। खो इनस्टिटिउट माने बायदिसिना कलेज स्कुल बायदिसिना। फोरोम फोरखौबो जों नायनो थांनांगौ बेफोरबो मोनसे दावबायनाय नोंथां बेफोरखौबो नायनो थांनां औ जों।
औ औ औ। बिदिबा नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाया नङा एसे जाबायानो दोन थ'नसै नामा औ औ उनाव मोजां सम लानानै। औ लोगो मोनफिनगोन नोंथां। औ गोजोन्थों बिदिब्ला औ। ओं।